औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों ना थां
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ बिदिब्ला जों बर'फोरनि जानायनि सोमोन्दै सावरायसै नामा नोंथां?
सावरायजायो नोंथां।
औ जेरै ना नागिरलाबायनानै जानाय साम' ना औ औ बिदिबा नोंथाङा फोरमायग्रोलाय जानायनि माव मा मा बर'फ्रा मा मा जाबोयो गोदोनिफाय मा मा जागासिनो दङ औ
नोंथां ओ जानाय बुङोबाथ' जोङो बायदि रोखोमनि जानाय दङ बेनि मादाव जोङो बुंनो थाङोबा गोबाङै जोङो जोंनि बर' जायगायाव ओ जोङो गोबाङैनो अनला खारै
नंगौ नोथां नंगौ।
औ। अनला खारैखौनो गोबाङै जानाय नुयो। आरो नारजिफोरखौबो जोङो बानायना जानायखौ नुनो मोनो आरो नों थां दा अनला खारै बुङोब्ला जों अनला खारैखौ जोङो बानायना जायो । न'आवनो बेयो माइरंनिफ्रायनो जायोनो। थां। बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमना लाग्रोनांगौ जायो। सोमनायनि उनाव बेखौ आरो जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो एसे फोरानदबनानै लायो। फोराननायनि उनाव जोङो बै दिंखि एबा सोरबा थु स्रि बेफोरावबो देनानै गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो जा सारायाव अर अरजों अर होनानै जोङो ओ सारायाव दै होयो। दै हो बै दैया गु गोदौबाथाय ग्लब ग्लब गोदौखां गोदौबाथाय जोङो बै दि ओ जोङो गुन्दै खालामना लानाय माइरंखौ बेवहाय गार लानानै होयो नों थां। आरो बे गारलानाय होनायनि उनाव बेयो बिदिनो अनला अनला अनला जायो आरो बेवहाय जुदि जोङो खारै होलाना होयो बेनि मुंखौ होननाय जायो जोंनियाव अनला खारि । आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय बायदि ना बेदर आरो बायदिसिना ह्लोनानै जानो हायो आरो नों थां जोङो हो लानानै जानाय होनोब्लाथ' गोबाङैनो न'आवनो मोननाय जोंनिया न'आव फिसियो औ न' फिसिनाय दाउ बेफोरखौनो सिथारनानै जोङो बेयाव एवफ्राननानै होनायखौ नुनो मोनो। आरो औ। बिदिनो जोङो ओ माबाफोरखौबो नुनो मोनो दुब्लिफोराव जोङो दै जानाय दै थानाय जायगाफोराव जोंनिया साम' थायोना बै फोर सामुफोरखौबो खनना ला नानै सानसे साननै जोङो दैयाव होना दैयाव बेवहाय मैलाफोरा खारनाय रोखम सोमना दोनो। आरो बेनि उनाव बेयाव औ बेनि जे ओ लानजायखौ दानसननाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे जोङो सुबब्लुनानै जों जानो हायो नोंथां। बेनि थाखाय बेखौ बो बिदिनो बेखौबो इयावनो होदलाना होनाय जायो आरो बिदिनो जानाय जायो आरो। बेन अनगायैबो आरो नुनो मोनो जे जोंनियाव ओइ लाथा एम्फौ लाथा एम्फौखौबो जों बेवहाय ओ होद लानानै जानायखौ नुनो मोनो नों थां नोंथांनि जायगायाव मा मा जानाय मोनो नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ ओ जानायाव थ नों जेनबा अनला ओंख्रिखौ खोन्थाखाबाय नोंथाङा। अनलानायखौ बुंखाबाय ओ जोङो जानायावहाय जोङो जेरै दा नोंथाङा साम होनदों आं साम नि बागै एसे बुंनोसै। साम खौ जोङो फोथाराव नागिरो। फोथाराव नागिरो दैमा दै बोहैबाय थानाय दैनिफ्राय जों मोननो हायो आरो हाजो खना खनायावहाय साम आबो साम लादाय होननाय बुस्थुखौ जों मोनो नोंथां मोनथिगौना साम लादायखो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आ सोबजाया बेखौ जोङो बैयाव हाजोआव मोनो ओमफ्राय जोङो दैमा दै बोहैग्रायाव मोननाय सामआ जाहैबाय जोंनिया बांसिन साम गोलाव खौ मोनो जों नोंथां साम गोलाव औ ओमफाय माइ गायग्रा फोथार जेनाखि दुब्लिबारियाव जों मोनो बिलोफोराव जों मोननाया जाहैबाय बेयो माबा ओ लान्जाय माबा मस साम गुसुं साम गुसुं नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बे साम गुसुंखौहाय जों मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो जेरै सामखो साननैसो लाबोनानै दोनफैनानै सोमनानै दोनो जाहाथे बे खिगारजोबो बिनि थाखाय जों बेखौ दोनो आरो बिनि मैलाफोर जेनोखि बिखुंफ्राव दङ बे रुइगार जोबनायनि थाखाय जों जोंनि दैखरफोरबा खलनि दैजोंहाय मोजाङाव सोमनानै दोनो बिनि उनावहाय बे सामखौ फोसाबनाय जायो खिबुखौ दानख नानै होनाय जायो ओमफाय खुगानि जि माने साम खुगानि माबाखौ खोबथेनानै थानाय ओ दाखिनि बायदि बेखौहाय जोङो गारनाय जायो आरो थां
नंगौ नोंथां थारैनो
बिखानो जों सुयो बिरादनो सोरबाया माने मनाफोराव गोब्राब बुस्थुआव बांसिन सुयो ग्रेग ग्रे ग्रे होनलायनाय बेबायदि जाहाथे बिखुङाव जिनोखि बिजान' मैलाफोर थानाय बे गागा जोबनायनि आरो नोंथां मानो होनबा जोङोथ' बेखौ एख'वा नालाय बे साम' फिसाखो जों बिदि खालामो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सोरबाया अनलाजों जायो साम' ओ साम' अनला साम' साम' सबाय सोरबाया गाव गोजा एवनानै जायो बेखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। आरो एवनानै जायोबाबो जथेस्थ' जोबोद गोथाव जायो जों जाबाय आंबो एवनानै जाबाय मेरला जाबाय ओ सा सबाइजोंबो जाबाय। बिराद जाबाय माने बयबो गोथावसिन होनो माने स साब' समाय सबायजोंहाय अनलाजों जानायखौबो जों नुबाय बेबायदिनो मेरला रोखोम जों जायो आरो आरो दाना ओमफाय जों साम' लादाय फैलायबाय। साम' लादायखो जोङो रुख'ग्रोनानै एवखयो सोरबा सोरबा। थाब गनायनि होननानै ओमफाय सोरबा सोरबा गोथाङावनो एख्लयो बेखौ नुनो मोनबाय आरो। बेखौथ' सोबजाया नालाय नोंथां। बिनि उनावहाय बेफोरखौ एवनानै जायो। सोरबाया आलदा आलदाजों जायो खोमा आं बेखौ बारा मोनथिया खिन्थु एवनानै जायो जौफोरजोंहाय जोबोद मोजां जायो माने जौ लोंनायफोरावहाय साखोना हिसाबै जोङो माने साम' बे साम' लादायखौहाय बाहायनाय आरोखि बेखौ जों नुनो मोनो नोंथां। ओमफाय बिनि उनावहाय जोंहा जानाय होननानै बुङोबा आरो जोंहा ना नाबो जोङो फोथारनिफ्राय लानानै फैयो बिलोफोरनिफ्राय जों लानानै फैयो नाखौ जों मेलला रोखोम जों हमो जेरैहाय जोंहा फासि सायो जे सारो आस्रा जे आरो बाथा होयो आरो जोंहा मुस्रिफोरबो बोनानै लायो जेरै फासि होयोबा जोङो औ फासि होयोबा जोङो मोनायाव होनानै फैबाय अखानायै फुङाव थांबाय लानानै फैबाय लानानै फैनानै जों बे नाखौ मेलला मेलला आइथेम रोखोमै जागोन सोरबाया बिदिनो मैथाजों जागोन एसे नायथावना मोनोबा सोरबाया जुदि बारा ना मोनाखैबा बेखौ बाथोन जागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो
नाखौ हमनाय जायो आरो आरो नोंथांमोनथिं मा मा माबारै हमो मा माखौ बांसिन जायो जानायफोरा नोंथाङा खोन्थानाय एसे
जानाय बुङा बुंबाथ' नोंथाङा बुंनायानो जेनेबा बै मैथा बै थाखौबो जों गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो मैथाया जोंनिया गोखै बेखौ जों जानायखौ नुनो मोनो बे ना फिथिख्रि नाफोर दों बेखौ खौ आरो बोथिया ना बेफोर जों सें ना बेफोरजों गोबां जानो नुनो मोनो नों थां आरो बेनि अनगायैबो जोङो जानाय बुङोबाथ' जोंनियाव नाफामखौबो जोङो नाजों बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो जोंनिया दैज्लां बोथोराव गोबांङैनो जोङो ओ फिसा फिसा जेनेबा फिथिख्रि एबा मावा ना बेफोरखौ खौ जोङो बोनानैनो मोनलाबाय सोयो बैफोरखौ जोङो औ न'आव लाना फैनानै बेवहाय थानाय जि जोंनिया उदैयाव खि होनना बुङो जाय
नंगौ नंगौ नोंथां
औ बेखौ जोङो ओ गारग्रोनाय जायो आरो बे गारखां नायनि उनाव बेखौ माने बै एवफ्राननानै माबानानै जोङो एखेबारे मा होनो नाफाम बानायना दोननाय जायो आरो नों
नोंगौ नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो गोबां दङ बिदि बिदि जाथावना जोंनिया औ बेबायद बिदि जोङो बुङोब्ला ओ मागुर ना सिंगि ना बे बेफोरखौबो जोङो दाथ' जोंनिया मा मोनो बे खोरदै खोरदैफोरजोंबो जों जानायखौ खौ नुनो मोनो औ नोंथांनि जायगायाव जायोना खोरदै?
जायो नोंथां जायो खोरदैजों जायो जोङो ओ खोर औ नाजों जायो।
औ नोंथां थारैनो आरो बेबायदिनो गोबां उम।
दैमानिफ्राय लानानै फैनाय दैफोरनिफ्राय फोथारनिफ्राय ला खांख्राइबो जों लानानै फैयो नंङा होमबा नों खांख्राइ खांख्राइआ जाहैबाय जोंनि जानाय माने गुबुन फोरा गुबुन हारिफोरा जायामोननो गोदो दा जोंनिखौ नुनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां जेरैहाय जों खांख्राइखौहाय ओ गुरनानैबो लाबोयो आरो जोङो ओ खांख्राइखो जों खन'नानैबो लाबोयो। खांख्राइखौ जों जावनानैबो लाबोयो नङा होमबा नोंथां? औ औ बे बे जों जावनानै लाबोयो खांख्राइखौ जोङो ओ नैबे दैलां समावहाय मैथाजों खांख्राइ गोरलैजों जानो जोबोद गोथाव जायो। माने मिलौनाय फ्राम फ्राम। ओमफ्राय गोरलै गोरलै ख्रुम ख्रुम जाफानो। अ जेरैहाय जों जायो मेवा गोखै अनला ओमफ्राय खांख्राय गोरलैखौ जों जायो। जोबोद गोथाव जायो जानो। मिलौदो मिलौलायनाय। जायो आरो खांख्राइ गोरलै गोरलैया आरो गोथावसि दिनै ख्रुम ख्रुम जानो थाखाय गोथाव जायो।
नंगौ। थारैनो नोंथां आरो नोंथां जोंनिया बै थास' बिबार बे खौबो जोङो गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो नों थां बेखौ जोङो अमा बिबौफोरजोंबो जोङो गोबां जानाय खौ नुनो मोनो। बेयो खायफाया नो रोङाब्ला बेयो मानो होननानै बुङो आरो नोंथां। नाथाय औ बे खौ जोङो आरो बेखौ जाखांनायनि उनाव जिहेथु जोङो ओ- बेवहाय। जोङो हासु गारनाय माबा माबानाय बेफोराव माने एसेबा जोंनि मोदोमा गोलोमखांनायनि उनाव। एसे औ मोनामखाङो होननानै । बुङो एबा मोनामनायखौ मोनो आरो नोंथां जोङो औ बिदिनो जोङो ना नार्जिखौबो गोबाङैनो बर' गामिफोराव जानाय नुनो मोनो। न'खर न'खरबो जायो बे खौ आरो लोगोसे जोङो माब्लाबा जुदि । सोरां एबा न'खरफोराव सोरबा ओ- रुंसारि जायोब्ला । बै न'आव जोंनिया कार्स खालि जोङो बेखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां । आदसा नोंथां दिनै जों समावाबो जाबाय बे समावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां उम।